हेलौ नों औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा माबोरै दं नों थां
औ आं मो आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथा औ नं थाङालाय माबोरै दं।
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ बिदिनो संनाय ओ बा मैगं-थाइगंनि ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां जोङो जाग्रा होनबाथ' जोङो ओ गिबियै जोंनो माइ ओ जे माइरं ओंखाम बेखौ नांग्रोगौ आरो जोंनो
औ नों
बेखौ औ बेखौ जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद दैज्लां बोथोराव आबाद मावो आरो माइखौ जोङो। नों जाग्रा होनबाथ' जोङो। बायदिसिना मैगं थाइगंखौ मिथियो जेरै दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं थाइगं होनबोब्लाथ' फिन्दि, लेस्रा मैथा, खुमब्रा बि बायदि बायदि रोखोमनि मैगं मोनो आरो जोङो दै ज्लां बोथोराव आरो मेसे मेसें बोथोराव जोङो जेरै बेसर बेसर बेसरखौबोथ' जों बेसरखौबो नां-नांखागौ जोंनो बेसर जों मानोना जोङो थाव मोनो। बे थाव मोन बे थावखौ मोनब्ला जोङो बायदिसिना मैगं-थाइगं एबा ना बेदरानो जा फाजा उनु बायदिसिना बेखौ बेखौ जोङो थावजों सङो आरो दा बेयाव जोङो गोरान हायाव गायनाय जेरै आलु, ओ लाइ बिलाइ, ला
बिदि फाथो औ बिबायदि सिना मैगं मोनो आरो जों गोजां बोथोराव आरो जानाय होनबाथ' बर बर'नि ओंख्रै जेरै मैथाजों ना एबा खांख्राइ आरो साम'जों सबाइ एबा साम'जों औ दालि खारै दालि बिदि आरो आरो अनला ओंख्रै बिदि बायदि बायदि रोखोमनि आरो। बे अनला ओंख्रि होनबाथ' थ' जोङो अनला ओंख्रिखौ जों ओरैनो जानायावल' नङा जों बेखौ हाबा हाबायाव जे हाथा सुनैयाव खैनाया बरनो खैनाया बरनो होसो संनानै खुरना होयो। बेखौ हाथायाव बाहायो आरो जे अनला खारैखौ बेयाव जोङो दाउ बेदर होद्लानाबो संना जानो हायो आरो। गिबियावनो जों अनला ओंख्रिखौ संनो गोनांब्ला जोङो दाउजों संनो गोनांबा जोङो गिबियावनो जों दाउखौ साफा सुफा खालामग्रोनानै दाउखौ साफा सुफा खालामना गोदानानै आरामसे एवफ्रानग्रोना लायो आरो थावजों मस्ला मस्लि होनानै। बेनि उनाव औ बेनि उनाव जों गुबुन साराइ मोनसेयाव जोङो दै, दैखौ जोङो ग्ल'ब ग्ल'ब फुदु ओ फुदुंनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै दैखौ बेयाव अन अन गुन्दै जे माइरंनिफ्राय माइरं दे दिहु माइरंदो बानायो आरो जों बेखौ। माइरंखौ जोङो मिसिङाव गोदोथ' जोङो उलार जों एबा दिंखियाव देनानै जोङो मोनोमोन देना मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मिसिं ग्रेन्डार बेयाव देनानै जोङो माइरंखौ जों गुन्दै खालामनो हायो आरो। माइरं गुन्दै खालामनाय जे अन गु गुन्दै औ बेखौ जोङो दै ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौनायाव फ्रि फ्रि सारना होनांगौ जायो आरो। बेनि उनाव जोङो मोजजाङै गोदौ होनानै ओ मस स्ला मस्लि होनानै ज जोङो मोजाङै गोदौ होननानै बेदर जा दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा जों बेखौ बेयाव होयो आरो। होद्लानानै मोजाङै गोदौ फिननानै एसे गोबावहाय संबा गोथावसिन जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां लोगोसे जोङो बिदिनो मैगं थाइगं होनबाथ' ओ नोंथाङा दा जि बुंलांदों बेखौनो ओ जोङो बिदिनो दा मेसे दैज्लां बोथोरावथ' जों बिदिनो गोबां मैगं मोननो हायो। जेरै ओम पटलस जिंखा भल थाइबें आरो खुमब्रा काक्रेला आरो बायदि मैगं जोङो लेस्रा भिन्दि बेफोरखौबो मोननो थायो। ओ बिदिनो गाव गायनानै जायो ओ गायनानैबो न' गायनानैबो जों बेफोरखौ मोनो आरो लोगोसे जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बेफोरखौ बायना लाबोनानै जोङो जायो। आरो जोङो मेसें बोथोराव ओ मैगं बुंङोब्लाथ' जोङो जेरै ओ नों बिथाङा बुंलांनाय जे जोङो ओ बेसरखौ फैयो। बेसरखौ फोनानै जों बेसरनिफ्राय थाव मोनो बिदिनो जोङो बेसरनि गोरलै खिलिनाय बिलाइ बेफोरखौबो जोङो जायो आरो लाइ लाफा मुला बेफोरखौ जोङो आलु बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
ओ लोगोसेथ' जोङो बेफोरखौ दालिफोरखौबो जोङो बिदिनो गलाफोरनिफ्रायबो मोनो आरो जोङो निजि फोनानैबो जोङो बेफोरखौ जानो हायो। लोगोसेनो आरो जोंनि बर'नि मैगं होनबा थ बिदिनो साम साम ओ सामजों मोजां सब साम'जों लाव आरो बिदिनो अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ
औ नंगौ
बिदिनो मैथाजों खांख्राइ मैथाजों ना मैआरो फाथोजों अमा बेदर बेफोरखौनो जोङो ओम एमफौ लाथा बे ओरैनो जोंनि बर'नि बर'नि मैगं आरो जोङो हायै खारै बर'नि खारै मैगं बेफोरखौबो जोङो जानाय जायो। लोगोसेनो जोङो खौ जोङो खााबथिंनानै मैगं सङो बेखौनो जों खारै मरै जायो
औ नंगौ जे बेयाव जोङो खारै नोंथाङा जा बुंबाय जे खारै ओंख्रि बे खारै ओंख्रियाव जों बायदिसिना मैगं बिलाइजों खांथिंनानै सङो आरो बेयाव जोङो बेवाजेरै ओ थुन थुनि ओ थुनथुनि, लाइ, लाफा मुथा आरो जोङो लोगोसे लाव बिलाइ आरो लाव, लाव बिजौ, लाव बिजौ आरो लाव, लाव बिजौ एबा लाव बिलाइखौ जोङो होनानै संना जानो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
ख्रि जानो गोनांबाथ' जोंनो गुबै जोंनो खारैखौ नांग्रोगौ। बे खारैखौ जोङो औ औवा ओ जोङो बे खारैखौ थालिरि फस्लानिफ्राय मोननाय जायो आरो। जेरै थालिर फस्ला एबा थालिरनि गासैबो बाहागोनिफ्राय बानायो आरो बे खारैखौ। थालिरनि जिरेमान दा बेनि फस्ला बेनि औ बेफोरजों जोङो बानायो आरो बेखौ नाथाय औ नोंगौ। नाथाय दानि जुगाव जोङो खारैखौ नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो खारैखौ बेबायदि बानायोमोन जे थालिर बि थालिर बिफांजों। थालिर बिफानि जे गासैबो बाहागोजों बानायोमोन आरो। खारिखौ। नाथाय दानि जुगाव एसे खमायबाय दानि जुगाव जोङो खारै होनब्लाथ' जोङो ओ सदा स सदाखौसो जोङो बांसिन बाहायो आरो। बे गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव एसां गामि ओनसोलाव जों खारै न'निफ्राय बानायनाय खारैजों बाना बाहायो। आरो टाउन सहरफोराव थानायफोरा बिसोरो सदा खौ बाहायनाय जायो आरो।
औ ओ दा होन दानि दिनाव‌ ओ बिदिनो ओ खारै ओंख्रिखौ जानाया एसे खम जाबाय। माने दा थाव थाव जों जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
आरो ओ बर'नि ओंख्रि होनब्लाथ' जेरै नाफाम नाफामखौबो जोङो नाफाम बानायनोबो ना नाफामाव नाफामखौ जोङो ओ जायखिजाया थालिर थालिर नङा जे थास' थास' बुगाजों थास' थास बुगाजों थास' गोसोमनि बुगाजों ओ बानायो आरो आरो ना फिसा फिसा ना मावा फिसा फिसा गुद्रा बेजों नाफामखौ बानायो आरो मा बायसा बानायो आंबो एसेबांखि मोजाङै मिथिया ओ नाथाय बेफोरजोंनो बानायो आरो बेफोरो जानो जोबोद गोथाव जायो आरो आरो औवा मेवाइ औवा मेवाइ होनब्लाथो जों औवा मेवाइखौ जोङो मेगं संनाबो जायो आरो जों आसारबो बानायना जानो हायो आरो ।
औ नोंथां ।
जै जोङो मैगं संनोबोना ओं मैगं संनो गोनांबाथ' जोङो गिबि खेबनो जोङो औवा जे औवा गाजा बे औवा गाजाखौ जोङो दानना लाबोनानै साफास साफा खामनानै जोङो बेखौ हानानै लायो फिसा फिसा हानानै लायो फिसा सा एबा पाथला पाथलायै हाना लायो आरो गोबा गोबायै हाना लानानै जों बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो ओ सारायाव थावजों मोजाङै एव-एवनांगौ जायो आरो फ्रानांगौ जायो मोजाङै थाव होनानै एवफ्रानानै जोङो बेखौ दसे उनाव जोङो ओ दैखौ दै होयो आरो । औ दै होनानै औ मोज मोजाङै संनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ अन गुन्दै अन गुन्दैखौबो होदलानो हायो एबा जोङो दालि फोर होदलानाबो संना जानो हायो आरो । बेयाव बेयाव दाव बेदर दाव बेदर' दाव बेदर एबा अमा बेदर औ अमा बेदर बायदिसिना बेदर होनानै संलाना जाबा साबफिन जायो आरो
औ नोंथां बिदिनो जोङो नाफामखौ गो बौ समहालागै जानो हायो बेखौ जोङो बयबो जागोन होननानै गोबाव समहालागै जानो हायो लोगोसेनो जों ओ आरो जोङो औवा मेवाइ होनब्ला औवा मेव बयखौबो बिदिनो सोंदो लोगोसे जोङो औवा मेवाइखौ जोङो आसार बयामाव गोबाव सम सोना दोननानै आसार खालामनानैबो जानो हायो बे खौ ओ हाथारखौ । जोङो रुदुनानैबो जानो हायो बा बायदि बायदि रोखोमैबो जोङो संना जानो हायो आ
औ नंगौ ।
औवानि आसारखौ ।
औ नोंगौ । आरो जे मैथा मैथा ओंख्रि मैथा ओंख्रिखौबो जोङो बिदिनो जे फुख ओ फख्रि एबा जोङो दैमाफोरनिफाय दंग'फोरनिफाय जोङो खांख्राइ खन'नानै हयथु जोङो ना नाफोरखौ सारनानै जों लाबो आरो । बेखौ जोङो गुनानिबो बो लाबो जो गुरनाय गुरनाय गुरनानै लाबो होनब्लाथ' जोङो जेखाइ बर'नि जेखाइ खबाइ नोंगौ जेखाय खबायखौ जों औवानिफ्राय बानायो आरो बेखौ औवाजों हेबो। बेखौ ओ गोदो थ' न' न' आवनो बानायनाय जायोमोन बांसिनानो आबै आबौमोना नाथाय दानि जुगाव जों हाथाय बाजारावसो बायनांगौ जायो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानोसै नों थांजों आं सावरायना गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बायदिसिना आं मिन्थिनाबो मोनबाय। बिदिबा नोंथां जोङो जोंनि रायलायनाय खो बेखिनियावनो दोन्थ'नसै नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोनै औ नोंथां।